नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां
औ नोंदों खोनादों खुलुमबाय नोंथां
औ आ नोंथां नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोन जाहोनानो जादों ओ नोंथांमोननि थिंजाय ओ बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां ओ बैसागु बुङोब्लाथ' जोंनि बेयो ओ बर'नि मोन मोनसे ओ फोरबो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां बे बैसागु फोरबो बोआनो जाहैबाय माने मोननै धोरोमनि थायो मोननै माने ओ बाहागोआव राननाय जायो आरो नोंथां बैसागुआनो जाबाय मोनसे मोसौ फोरबो एबा ओ मानसिनि सान एबा मोसौनि सान बिदि फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथा ओ मोसौनि सानानो जाहैबाय जोंना मा ओ मोसौनि फथाव बायदि बायदि फिथाइ ओ जेनबा ओ बिग्लिलिथि थाराय गालि बेफोरदि ओ लानानै थुखैनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे थुखैनायाव जोङो बेखौ सानसे सिगां सानसे सिगां नागगिरग्रानै लानाय जायो बेखौ अखानायैहाय जोङो फुङावनो बेखौ जोङो ओ नांगौ बिबांनि औवा मोनसे ओ दाननानै लानाय जायो दानसानानै बेखौ दानसनायनि उनावहाय जोङो आरन जिरनाय जायो आरो जिरखांनायनि उना उनावहाय जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ जों जोङो ओ जे ओ मानास सुनो थाखाय बेखौ जों माला सुनो थाखाय बेखौ ओ नांगौ बिबांनि हानानै लानाय जायो आरोना नोंथां ओ हाखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बै आरं जिनानै लानाय औवाजों बेखौ जोङो माला सुयो माला खांनायनि उनावहाय जोङो ओ मोनसे ओ मोसौनि लागाम दुरुं एबा बेखौ ओ सानसे सिगाङावनो बायनाय जायोमोन बे बायनाय ओ दुरुं आरो बे माला सुनाय ओ फिथाइनि माला गानहोनाय मोसौनो सुनाय बेखौ जोङो लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो दो दोख्ल्लानि एबा ओ खान्था सारनि हांगार एरखनानै लानाय जायो हांगार एरखना लानायनि उनावहाय जों बेखौ ओ सिथाव फुननानै लानाय जायो बेनि उनाव जों बेखौ ओ मोसौ थुखैनो ओ लांनाय जायो जेन'बा बेयाव ओ बै सुनानै दोननाय माला आरो ओ बेहाय दुरुं बायनानै लाबोनाय बेखौ जोङो लानानै फुङावनो जोङो मोसौखौ ओ खाथि खालानि फुख्रि एबा दैमायाव लांनाय जायो बे दैमायाव लांनायनि उनाव उनावहाय एबा फुख्रियाव लांनायनि उनावहाय जों मोसौफोर थुखैयो मोसौ थुखैनायनि समावहाय जोङो ओ गोदोनि आबै आबौ आबौ मोना बुंनाय बायदिब्ला जेन'बा बेहाय सल' मोनसे दङ' उखैनाय टाइमावहाय समावहाय जोङो ओ जेनेबा मोसौखौ एबा बोरमाखौ बिदि थुखैनाय टाइमावहाय जोङो मोनसे मेथाइ रोजाबनाय जायो बे मेथायानो जाबाय मा ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिदिनो ओ मोनसे गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दंबोखायो बेयो दासिमबो जों नुनो मोनो बेखौ हेल' ओ बेनि उनावहाय मोसौखौ दुगैखांनायनि उनावहाय जोङो ओ फुराना दुरुं बा मोसौखौ खानाय दोनदाल बेखौ जोङो बख'नानै लानाय जायो हास'नानै गारनाय जायो बे उनाव जों बायनानै ला लाबोनाय दुरुं गोदानखौ जोङो खानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ लाबोनानै ओ मोसौखौ दुब्लियाव होनाय जायो आरोना ओमफ्राय उम मोसौनि दिननाथ' बेनोसै बेनि उनावहाय मानसिनि फोरबो मानसिनि फोरबोआव जाहैबाय मा जोङो अखानायायैहाय अ सिगावनो खारनानै गेदमा एबा गेदेर मानसि गेदेर गोलाव मानसि जेरैहाय आबै आबौ आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो था नङा होमबा बेखौ जोङो बिसोरनिफ्राय बो लानाय जायो ओ बे खुलुमखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बिसोरनि थारिखआव जों खुलुमखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ मागिनो थांनाय जायो गुबुन गुबुन जायगा एबा आ ओ दाब दाब गामि माने जोङो बेखौ मागिनो थांनाय जायो बे मागिनो थांनायावहाय जोङो ओ जोंनि ओ बर'नि ओ ड्रेस थायोना दालाय बे ड्रेसखौ गाननाय जायो ओ बे दड्रेसनो जाबाय जोङो दख'ना गाननाय जायो आरो ने फालि लानाय जायो ओ बेहाय जोङो हौवासाफोरा ओ आर'नाइ गस्ला गाननाय जायो गामसा गाननाय जायो फालि लानाय जायो ओ जोङो बैसागु मोसा खानायावहाय जोङो मा ओ हौवसाफोरा ओ खाम जथा सिफुं सेरजा बायदि आरि लायो मोसानो थाखायहाय बेनि उनावहाय थर'खा लानाय जायो औवाजों दाननाय बेनि उनावहाय जोंनि जायगा ओनसोलफोरावथ' बिदि ओंखारनाय जायो मा ओ हौवासाफोरा ओ हौवासा हिनजावसा सेंग्रा सिख्ला बेयो आलदा थर' जानानै ओंखारो बेनि उनावहाय बै बैफोराहाय आबै आबौमोनाहाय आलदा थराव ओंखारनाय जायो बेनि उनावहाय गथ' उन्दै उन्दैफोराहाय आलदा थराव ओंखारनाय जायो ओ बे ओंखारनानै ओ जोङो फुङाव मोनाहाय ओ जोङो मागिनो थांनाय जायो न'खर न'खर एबा गामि गामि मि मागिनो थांनाय जायो मा खांनायनि उनावहाय जोङो गासैबो ज'यैनो गामि गंसेयैनो ज' जालायनानै जोङो जोबथि सानावहाय जोङो ओ ओंखाम खब'से जानाय जायो ना बेदर बिदिनो बायदिसिना ओ बायनानै एबा फुथारनानै गामिनो सोरनिबा फुथारनानै बिदिनो ज' जानाय जायो बे जानायखौवनो जोङो गामि गंसेयैनो बोथिसे ओंखाम एबा ओ लावखार ओंखाम जानाय बुङो जोङो बेखौ ओ थ' ओ जोंनिथिंजाय बिदिनोसै बैसागो फालिनाया ओ दा नोंथां मिथिजाय ओ माबायदि बैसागु बोथोरखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
ओ जोंनि बैसागोखौ मोननै जादै खुंनाय जायो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु नोंथाङा जाबायदि होनलांदों जोंनि थिगजायबो बेफोरबायदिनो बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो आ दाननि जोबथि सानखालि मोसौ बैसागो मोसौ बै मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायो
औ नोथां
अ जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां मुवा बेसाद बेसादनि गोनांथि जायो बे मुवा बेसादखौ जोङो सिगाङावनो गलानिफ्राय बा दैमा दैमा दैसा सेरनिफ्राय बुथुमनानै लाग्रोयो
आ
मा मा मुवा बेसाद होननानै बुङोबा जेरै थाराय दिग्लि लिथि हालदै खात्रि लाव फान्थाव बेफोर बायदि मुवा बेसादखौ आरोना नोंथां बेनि उनावहाय सैथ दाननि जोबथि सानखालि जेब्ला मोसौ बैसागु जायो अब्ला बै सानखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बेफोरखौ हानानै लायो ओ बेनि उनाव ओ बे हानायनि खावसे बाहागोखौ औवानि आरो जिरनानै माला सुनाय जायो आरो खावसेखौ ओरैनो दोनो ओ बेनि उनावहाय जोङो थौ बा सारायनि हांगारखौ हलनानै लाइ लाइ बिलाइयाव थाव थाव गुबैजों लगायनानै औवा औवाजों बानाय औवाजों मोनथाम गन मोनथाम नो फुथा फुननानै होयो
बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौबो दै माबा दैखरफोराव थुखैनो थारायजों बोस्रोदनानै होनानै लानानै फैयो बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय मोसौखौ थुयोब्ला बेखौ बे हानानै लाखानाय थाराय थुरायफोरखौ सारनानै ओ सल' बिनो रोजाबनाय जायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा जा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै सारनानै थारायजोंबो सुनानै थुख'नाय जायो
औ औ नोंथां
सानसेनि थाखाय दुब्लियाव हेगारनानै हरो ओ गोसोम फुथोब अमानो फोननानै होयो होनोब्ला जाहा थे सानसे उदाङै हगारनानै दोननायाव मोसा लख्रा अरा बेनि थाखाय खननाय जायो होननानै सिगांनि आबै आबौमोननिफ्राय मोनथिनो मोनो बेफोरबायदिनो बे साननि मोनाबिलियावहाय मोसौनो फागा गोदान बाउनाय जायो बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागोआ जोबनानै थाङो बेनि उ अखानायैहाय जेब्ला बैसाग दानि सेनिखालार जायो अब्ला मानसि बैसागु ओ बै सानखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां इसोरनियाव आर'ज गाबनानै आर'ज गाबो जे ओ जाहाथे बे बोसोर बे गोदान बोसोराव जेंना जेंसि जाया नांज्लाय खमज्लाय जाया बेनि थाखाय आर'ज गाबग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो बिमा बिफानिफ्राय मान होनानै बोर लायो बेनि उनावहाय गामिनि गेदेर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लायो बेफोरबायदिनो बैसाग दाननि से खालाराबो जोबनानै थाङो ओ बेनि उनावहाय नैथि साननिफ्राय जोङो मोसा जोंनि जोंनिनो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोस मोसायो आरो स्नि सानसिमहालागि मोसानानै बेनि उनावहाय ओ जमायैनो लावखार ओंखामखौ जायो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं जाय बैसागुखौ खुंनाय जायो
अ
दे होनब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों दे गोबां मोनथिनो मोनो बाथ्राफोरखौ मोन मिथिनो मोनबाय
औ औ नोंथां औ नोंथां आंनिफ्रायबो जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां